खुलुमबाय हेल' खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय। ओ जोङो दा मा होनो ओ समनि गोनांथिनि सायावहाय जोङो फंनैसो सावरायायनोसै नामा?
औ जागोन।
नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाग्रोगोन नामा समनि गोनांथिनि सायावहाय?
औ जागोन।
दे बुंलाय।
औ।
नोंथाङा हायोबा एसे गोसा गोसा बुं माने मोजां खोनाफैयाखै।
खोनाया मा होनदों?
औ दे बुंदो।
मा होनदों नोंथां?
ए माने मोजां खोना फैयाखै।
दालाय दालाय?
औ दा खोनाबाय।
औ औ आं खोनादों ओमफ्राय नोंथाङासो खोनादों ना खोनायाखैबा?
नोंनिखौसो माने लासै खोनादों मोजाङै गोसायै खोनाफैयाखै माने।
मिथिया आंथ' नोंथांनिखौ थिगानो खोनादों।
औ औ।
दे ओमफ्राय जोङोथ' ओरैनो जेनेबा सम सम
औ।
नोंथांना नेदा नांखोमा नाङा खोमा। नेथ थाबथा थुुबथा जादों माने। औ नेथ नांङाखै दां।
मोजां साव खोनादों।
औ नोंनियासो माने गोदोनो नागिरदों।
औ नोंथाङा मोजां खोनायाखै नामा?
खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय।
औ थ' ओरैनो मा होनो बे सम
होनोब्ला बै समा। समा जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोनां। मानो होनोब्ला समा जेब्ला
ज
मोनफिननो हाया खोनादोना नों थां? हेलौ। हेलौ।